खुलुमबाय
खुलुमबाय औ नानि
ओं मा खालामदों आब'
आङो दङो इदिनो बेलासिनि माने सानफुनि ओंखाम जाखांनानै ओरैनो जिरायनानै दङो
ए जाबाय मा ओंख्रि जाखो
जोंना माबासोमोन दिनैयो दालि ओंख्रि ओमफ्रायो फान्थाव आलु लाब्रा
बोथोरफोरा जोंना आंल' दासो जादों बोथोरफोरा माबायदि आब' नोंसिनिथिं
बोथोरा बिदिनो हराव अखा हादोमोन ओमफायो फुङावबो एसे दंमोन आरो ओमफ्राय दाथ' सान्दुं दुं बाय दङ ओमफ्राय मोनायाव अखा हाफिनगोन बायदि नोंसोरनि हजोंहाय अखा हादों नामा हेलौ हेलौ खोनादों ना नानिया? हेलौ
औ खोना
औं नोंना एसे नेटवर्कनि प्रब्लेम जादों खोमा। आंनाव जेबो खोना फैयाखै नोंनिया औ हेलौ ओ ओ। दासो खोनाबाय।
अ आं खोनाबाय थादो नोंनि माथो। ओ ओमफ्राय नों खोनाहैयाखै आंनिखो इदि जादो
ओ नोंनिया खोनाफैयाखै सिरि जादोंमोन। ओमफ्राय ओमफ्राय नानि मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै दिनै।
औ आं कल हरनाया जाहैबाय सोलों फिथाइनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा आब?
अ अ जायो।
औ आब आ मा आबआ आं आब' नाव सोंसै आरो ना जेनेबा गोदोनिफ्राय आरो दानिजों मा मा सोलायनाय जागोन? खो माबोरै जोंना जौगाखो बेफोरखौ आबआ एसे गाव मिन्थिनायखौ एसे फोरमायना होदो दे।
औ औ जागोन। गोदो बिदिनो मानसिफोरा बारा सोलोंथाइ गैखायामोन आरो बिदि माने जेनेबा सोलोंथाइ लानांगौ होननानै जेबो बिदि खोथा गैयामोन आरो दा जेरै सोलोंथाइ लानायनि मोनसे बैसो थायो बे बेफोरबायदि जेबो माने माने बैसोनि सिमा इदि गैयामोन आरो ओमफ्राय इदिनो आबादजोंनो माने जानाय लोंनायानो बांसिन देरसिनमोन नालाय। बेफोरबायदि ओमफाय जानाय लोंनायावनो बांसिन मुखुब थायोमोन बा आबाद मावनाय माबानाय बेफोरावनो ओ माने बिमा फोराबो बा‌ गिदिरफोराबो इफोरावनो बि ओ माबानानै बेस्थ' जानानै थायोमोन आरो ओमफाय बिनि सिगांथारावथ' बिदि बे बेबादि जेबो सोलोंथाइनि जेबो सुबि दाबो गैखायामोन सोलोंथाइ लानां सिबो गैयामोन बा सोलोंथाइआ मा बेखो जानांगो गोदोनि समाव मोनथिफेरानोमोन बिनि उनावसो लासैनो मानसिनो मानसिफोरा बिदिनो गावबा गावनि जि रोंमोनथाय जिखौ बुङो जोङो ओ एक्सपिरियेस होनो बेबायदिनो माने सोलोंथाइ मोनबोनानै गावबा गाव गियानजो माने बिदिनो सोलोंबोनाय बेनि उनाव बैयो अन्थाइआव सावगारि बोलायनाय बेफोरनिफ्राय जागायबोदो आरो सोलोंथाइ खायनि माबायाहाय औ बेफोरबायदिनो फैयै फैयै आरो जेला माने फोरोंनायनि मोनसे सम फैबाय बेयाव गोद दानि बायदिथ' बिदि फरायसालि बिदि गैखायामोन नङा होमबा गोदोथ' गुरु सिस मोन गुरु बायदि गुरु माबानाय ओमफ्रायो दं बिफां सिङाव जयैनो फरायसाफोरखो फोरोंनाय दानि बायदि जि स्कुल बिल्डिं बेफ फोरबायदि लुनानै ए सि रुम सिङाव फेन सिङाव बिदि फोरोंनाय माबा गैयामोन नोङा होमबा बेफोरबायदिनो उम
गोजोननाय थाबाय आब'निसिम आब आ‌ जोबोद मोजाङै गुवारै बेखेवना होबाय आंनिसिम ओ त आंबो बुंनो सानदों एसे बे दे आब' बुंनाय बादिनो जेनेबा गोदोनि दिनाव माबदि मोन जों बुंनो हायोदि गोदोनि दिनाव माने फोरोंगिरि दैनि आंखाल फरायसालिनि आंखा आंखाल बिदिनि जाहोनावबो आरो आरो आब' होननाय बादिनो जेनेबा जोंहा आबाद मावनायफोराव गोदोनि मानसिफोरा बेफोर माने गावनि खामानिफोराव मुखुब जाना थानानै जोबोद बे बेफोराव खामानियाफोरा मुखब जाना थानानै फरायनायखौ एमान गोनांथि होननानैबो साननानै लायामोन औ औ बेफोरनि थाखायनो आरो ओमफ्राय दा जाय जाय जेनेबा गोदोनि दिनावबो जाय जाय मानसिफोरा खायसे सुबुं दंना जाय फरायनायखौ गोनांथि साननानै मुखुब होदोंमोन खायसे बे आरो जौगाहोनो थाखाय मा होनो जोंना ओ सानदोंमोन बिसोर बादिया दिनै गामोन सासे सासे गेदेर मानसि जानो हाबाय सोलोंथाइनि नि गेजेरजों नङा होमबा आरो बिसोरनि ना जानायावनो जोंनाबो दाबादि दानि जुगाव जोंहा आंखाल गैया ना फ ना सोलोंथाइ ना फोरोंगिरिनि आं फरायसालिनि आंखालाव दं जोङो दानि जुगाव सब मोनजोब्बाय आरोबाव गोदोनि दिनाव बेसे बिसोरो ओ सोरबाबा जों आइ बाबानिफ्रायनो खोनानो मोन आबा आबै आबौनिफ्राय खोनानो मोनो जे सोरबा बा दै बारनानै फरायनो हाबायाव था थाङोमोन सोरबाबा आथिं औ सोरहाबा आथिं गोजायै फरायसालियाव थाङोमोन जों बेफोरखौ मिथिनो मोनो आरोना ओमफाय दानि जुगाव जोंहा बे होबाय दङ दानि जुगाव जोंहा ओ गारि मथर दङ औ औ दानि जुगाव औ जोबोद सोलायनाय फैबाय आरो ना जोबोद दावगाबाय आरो दानि जुगाव बैफोर बादि मानसिनि नाजानायनि थाखाय ओमफाय आरो ना
गोदो आरो माने हौवा फोरखो बांसिन गोनांथि होयोमोन हौवा सोलोंथाइखौ लानानै हिनजावफोरा माने हिनजावफोरनि खामानि ओ न' सिङावनो थानाय बेफोरबायदि दोनोमोन आरो हिनजाव फोरखोहाय बेफोरबायदि ओमफाय दा बेफोर नायाबो सोलायबाय हौवाजों हिनजावजों समान समान जाहैबाय माने सोलोंथाइनि बि थिङावहाय बेफोरबायदिनो गोदो हिनजावसाफोरफोरखौ न'निफ्राय ओंखारनोनो होआमोन सोलोंथाइया थ' गोजाननि खोथा सोलोंथाइ लानो थाखाय बेफोरबायदिनो
औ बेफोरनि थाखायबो जोंना होनजावसा साफोराबो एसे थालांदोंमोन माहा दानि ओ दानि जुगावसो जों दा दानि जुगाव खिन्थु मा होनगोन जों जोंहा बेफोरो गैला नालाय आरोबाव जोंहा हिनजावसाफोरखौबो माने ओ दा दा जोङो सान्स होखाबायथ' जोंबो दा जोंना मा खामानिया जों दा फार्स सोलोंथायखौ समल' होनांसिगौ नङा होमबा सोलोंथायाव जों मुखुबल' जानांगौ मानोना जोंहा दा औ औ जोंहा दा जेनिबो आंखाल गैया
औ ना फोरोंगिरिनि ना फरायसालिनि जाय जि गोसो माने जाय जि लामायाव थांनो गोसो दा सिमां नुयो बेनि थाखाय बेबायदिनो ओं
ओ मानोना जों दा फरायनायनि गुबै मा जों फरायनायखौ जोबोद माने इम्परटेन्ट होननानै साननानै लानांगोन आरोना जोंनि जिउआव जेनेबा जों सानना लानांगोनखि दर्जा बन्द'नि माने लामा गैयि लामानिबो हाबि होननानै जों सोंनानै लानो हागोन आरोना बे सोलोंथाइखौ मानोना दा दानि जुगाव बयहाबो सिमां दं सोरबा सोरबा फरायसा डाक्टर जानो थांदों बा सोरबा फरायसाया इन्जियार जानो सानदों बयहाब सिमान थायो बा आंहाबो हाबो बयहाबो सिमां थायो बेफोर बायदि सिमां खौ जों जाफुंहोनोबा दा जोंहा ओमफाय ओ जोंहा सोलोंथाइया जोबोद
औ
सोलोंथायाव मुखुब होबासो जोंबो बेबादिबो जोंनि सिमांखौ जाफुंहैनायाव हागोनना मोनसे समाव
औ औ
आरो सो-सोलोंथाइ गैयाबा माने मेगन थानानैबो मेगन नुयैबायदि आरो बेफोरबायदि सोलोंथाइया मोनसे जे आयना बायदि आरो जेराव माने जों आयनायाव जों जेरै जोंनि महर खो नुयो बेफोरबायदिनो सोलोंथाइया जोंनि गियानखौ नुहैयो आरो गियाननि लामाखौ दिन्थियो बेनो
ओ बिदिनो ओ आ मेगन थाबाबो मेगन गैयि आखाइ थाबाबो आखाइ गैयि बा आथिं थाबाबो आ
औ ओं सोलोंथाइ गैयाबा जेरावबो मान माने नोङो थावरिनो हाखाया आथिखालाव
औ
सोलों सोलोंथाय थाबाथाय नोङो गोजान जावगा गोजान जायगा दावगानोबो हायो दावबायनोबो हायो बेफोरबायदि
औ दा जों गोजान जायगायाव दावबायनोबो सोलोंथाइखौ नांगौ जेनेबा जों दा बबेबा मोनसे हादराव थांनो सानदों जेनेबा होमबाथाय जोङो मा सोलोंथाइ गैयाबा जोङो दा ट्रेन टिकेटखौनो दाननो रोङाबा बा फ्लाइटआव बोरै गाखोयो बेखौनो मिथियाबा जों बोरै बेफोरखौसो जों सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो मिथिनो हायो नङा होमबा
औ औ
सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो जों बेफोरखौबो मावनो हायो थ' सोलोंथाइया जोबोद जो-जोबोद जोबोद बेसेन गोनां औ होननानै सान
हुम गोदोनियाहाय सोलोंथाइ सोलोंथाय गैयाबाबो खिन्थु गोदोनि मानसिफोरा माने गावबा गाव मोनदां गियान मोननायमोन आरोना बेफोरो ओ खोथाया
औ बेफोरबादिनो बिसोरबो सोलोंथाइ गैयाबाबो बेफोरबायदिनो बिसोरो बुजिलाङ थांनानै मिथिलांनानै औ औ आरो बे हिनजावसाफोरखौ फरायनो होयैआबो गोजोदि ओ ओ सेंग्रा फोराल बिदि बाहेराव माबा खामानि मावनांगौ बेफोर बिबदिमोन ना बे बेफोरबो दा जोबोद सोलायनाय फैबाय आरो दा बुजियो बि बिसोर समाव बैस बै समाव बिसोर बुजिनाय मो ना‌ मोनबा मोनदांथि मोनामोनबा जों दाबोथ फरायनो मोन
पो मोननाय नामोन ओ ओ
औ औ बेखौनो आरोना जोबोद सोलायनाय फैबाय आङो आब'निसिम जोबोद गोजो न थाबाय आब'या आं जेनेबा खायसे खोथाखौ मिथियैबो दंमोन आदा आब'जों रायज्लायनानै आं खायसे खोथाखौ मिथिदो
अ
जोबोद गोजोननाय थाबाय आब'निसिम औ दे दिनैनि थाखाय गो जाथसै
ओ ओ दे